औ।
अ' खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामदों।
अ आं दायो ओरैनो दङ जेबो खालामाखै खालामथ'वाखै।
अ बिदिबा। ओ ओंख्रिनि बागै सावरायलायनो हागोनना नोंथां?
अ औ औ हागोन दे।
अ अ। बिदिबा औ औ ओंख्रिनि अनला ओंख्रि संनायनि बागै एसे सावरायनो हाग हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन दे
अ बिदिबा नोंथाङा गिबियावनो अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै एसे खि खिथाना होदो नोंथां।
ओ अनला ओंख्रि होनबाथ' जोंना
औ
जेनेबा अनलाखौथ' जोङो गोबां माबाजोंनो जानाय जायो जेरै अनला मेवाइ अनलाजों दाउजों बेफोरबायदि ना ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' जों फार्स्टआव माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय आरोोना नोंथां जाय जायखौ जों ओंखाम। जाग्रा माइरंखौनो आरो ना।
औ औ।
बिनि उनावहाय सोम दसे सोमनानै। एसे रुइबाथाय बेखौ रन्दै गारनानै। बेखौनो देग्लिनानै लाबाय आरो ओमफ्राय। बेनि उनाव जों माबाफोर होफायोबा जेनेबा बेदरफोर। बा मेवाइफोर होयोब्ला।
औ।
बेदरफोर होब्लाथ' जोङो बेदरफोरखौ मोजाङै एवथ्रमनानै आराम एवना लाग्रोबाय मस्ला-मस्लि एसे होनानै। बिनि उनाव दै होना लाबाय दसे। ग्लब ग्लब गोदौनायस। बिनि उनावहाय जों अनलाखौ उरना लाबाय आरो ना
औ औ‌।
बिनि उनाव अनला अरखांनायनि उनाव दसे मोजां गोदौहोनानै।
मोनबाय बिदिनो मोनबाय आरोोना नोंथां गोसोबा जों। बेयाव बै दुन्दिया मोननाय समाव दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाफोरखौ। होनो हायो आरो होमबाना जोंना मोदोमफ्रु गोथावसिन जायो नालाय। बेवहाय जोङो खारैफोरबो होनाय जायो
औ औ।
जेराव खारै मोनैफोराव
सदाफोरखौनो होना जायो आरोना जोंनाथ' गामियारियाव ओरैनो खारैफोरजोंसो जानाय जायो मोदोमफ्रुनो। बेलेग बे टाउन जायगाफोरनियाथ'। बिसोरना खारै मोना नालाय बिसोरो सदाजों जायो आरो
अ नंगौ नामा नोंथां अ बिदिबाथ' औ
नोंथांमोनहालाय माजों माजों जायो अनलाखौ?
अ जोंहाबो जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि संनानै जायो। जोंहाबो अनला होनोबथ बिराद गोथाव मोनो नोंथां
औ औ बर'नि मोनसे ओंख्रि जाहैबाय
औ औ आङो अनला खौ दाउजों संबानो बांसिन गोथाव मोनो नोंथां
औ औ
औ गोथावानो लाखिखाया
माजों माजों जायो नोंथांमोनहा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां
औ दे बुंलाय नोंथां
अनलाखौ दावजोंबो जानाय जायो ओमफाय बिदिनो मुदुफुल बिबारजोंबो संनाय जायो अनलाखौ नोंथां
औ औ
औ ओमफ्राय जोंहा बै थाइबें बिलाइजोंबो संनानै जायो नोंथां जोबोद गोथाव जायो
औ औ एसे खोन्थानो हागोन नामा थाइबें बिलाइजों माबोरै जायो
औ औ हागोन नोंथां दे थाइबेंखौ गिबियावनो थाइबेंनि बिलाइखौ खानानै लायो नोंथां ओमफाय सुनानै सुनानै आराम सुनानै बिदिनो मिजि मिजि हायो आरो आं नोंथां
औ औ औ
ओमफ्रायो सुना लानानै आरामनो सारायावहाय होखानानै खारैजों एवग्लिनानै लाग्रोयो आरो आं नोंथां।
औ औ औ
औ ओमफायो बिनिफाय बानलु, संख्रि, हालदै, इदि होजोबना लाग्रोसिगोन आरो नोंथां
औ औ
औ ओमफ्राय होखांजोबनानै दसे आराम एरग्लिनानै बेखौ दै होनानै लाग्रोसिगोन आरो आङो
औ औ
जोंथ' माइरंखौ गिबियावनो सोमनानै दोनखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ नोंथांआबोथ'संना जाफेरखाबाय नालाय जेनेबा आं थाइबें बिलाइनिखौ खिन्थानाय जादों आरो नोंथांनो
ओं ओं
ओमफायो अनलाखौ उनावहाय देनानै लानानै गोदौखांबाथाय होसिगोन आरो
औ औ।
औ ओमफ्रायो इदिनो अनलाखौहायर उर उरना होनानै ग्रब ग्रब ग्रुब गोदौबाथाय आराम गोदौ होबाथाय मस्ला मस्लिखौथ' सिगाङावनो होखादों नालाय ओमफ्राय गोथाव मोदोमथारसिगोन बिराद गोथाव जायो नोंथां।
अ औ औ। बेवहाय खारैफोरबो हो होनाय जायोना नोंथां।
औ औ खारैखौ आङो थाइबें बिलाइ एवनायावनो होयो नोंथां। फास्टवानो होनानै होयो आरो ओमफ्राय इदिनो नाआबाय बिबा एसे होबावो उनावहाय गोदौबाय थायो। गुरोब्ला गोथाव जायो औ।
ओरैनो जों
औ।
खारैखौ' अनला ओंख्रियाव जायो बे खारैखौ जों मानिफ्राय बोरै मोननाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ औ खोन्थानो हागोन नोंथां बेखौ जोङो उ थालिरनि बे थालिर आथियानि फस्ला ओमफ्राय मादाखौ जाव अब्ला जोबोर गोबाब जायो आरो खारैआ। जानोबो मोजां रिमोनस्लो रिमोनस्लो।
औ।
बिराद मोजां आराम बेखौ आबादानो दाननानै आराम जिरनानै जोङो फोराननानै बेखौ रानोब्ला जोङो सावनानै गुन्दै खालामनानै बेखौ दै एसे लगायनानै फिथर खालामनानै दोनो आरो नोंथां।
ओ औ औ।
औ ओमफ्राय आरो खारैखौ जोङो सबायाइ हानि सबायाइ दङना नोंथां।
औ औ औ।
ओमफ्रायबो जोङो सावनानै बानायनो हायो आरो नोंथां।
ओ औ औ उम।
औ ओमफ्राय आरो बेसर बेसर साबाखौबो खालामो सोरबा सोरबा बारा गोबाब जाया आरो नोंथां।
ओ औ औ।
औ ओमफ्राय आरो बै सिबिं सिबिंनि बे जेनेबा सिबिंखौ जोङो नाखांनानै जोङो बिनि माबा थायोना दाालाय दासा बेफोरख खौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो बेवहाय सावनानै अब्लाबो बारा गोबाब जाया नोंथां।
औ औ।
आं मोजां मोननायाथ' खारैनि बिथोराव थालिरनि मादा। हालबा
ओ औ औ
खोनादों ना नोंथां? हेलौ।
ओनथांङा खोनादों ना?
औ औ आं दा खोनादों।
अह
ओमफ्राय जों खारैखौ माबे माबे ओंख्रियाव बाहायनाय जायो बे ओंख्रिफोरखौ एसे खोन्थानो हागोनना नोंथां। औ औ
अ खारैखौथ' जोंङो ओ मा खारैखौ जों सबायाव बाहायनाय जायो सबाय ओंख्रियाव। ओ बिनिफ्राय जोंङो रो फाथो गोथां बे खारैआ बेयावबो बाहायनाय जायो। ओ बिनिफ्राय अनलायाव बाहायनाय जायो। ओमफाय नारजि नारजि गोराननि ओंख्रि संनायाव बाहायनाय जायो। आरो इदिनो दालिजों बेवायबो संनाय जायो बेयावबो मेवाइखौ एवथ्रमनायाव जोंङो एसे होनाय जायो नोंथां।
औ औ औ
औ
बेनिफ्राय जे खारैफोरनि बिथोराव नोंथांङा माबे खारै ओंख्रिखौ साबसिन मोनो?
औ
अनला, सबाय जायखिजाया खारै ख्रिनि ओंख्रिफोरनि बिथोराव आरो।
औ औ आं नारजिजों अमा खौबो जोबोर गोथाव मोनो नोंथा। नारजिजों खारै होननानै संङो नालाय खारै होआबाथ' आरो
औ औ बेहाय जों नारजिजों अमायाव खारैखौ बाहायो जे बे नारजि जों अमाखौ बोरै संङो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथांङा?
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ देलाय
ओमफाय नारजिखौ जोंङो बिदिनो रुगारनानै लानानै जोंङो रुगारनानै जोंङो नारजिखौ सुखांनानै लाफिनो आरो रुगारना नै रुनायखौहाय खांनानै आरो सुखांनानै जोंङो सारायाव होनायावहाय जोंङो बे नारजिखौ खारै होनानै जों एग्लिनाय जायो आरो नोंथां। औ ए एग्लिनानै जोंङो जेने माबाया सबाइआ रुयोबा जोंङो माबाया नारजिया रुयोबा जों बेखौहाय खारै नांनाय होननानै मिथिनाय जायो आरो खारै नांबाय होननानै, औ
ए
ओमफाय इदिनो अमा बेदरफोरजों एवथ्रमनानै आराम संसिगोन आरो नोंथां।
ओ ओ
अ दे बिदिबा नोंथां उनाव रायज्लायफिननोसै नामा? औ औ औ औ दे दे औ
औ
औ